नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों आं खोनागासिनो नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ आङो दा ओ एम निफ्राय सिखारनानै ओ फुंबिलिनि बार जानानै ओ जिरायनानै ओरैनोसो दंगासिनो नोंथां।
अ फुंनि ब्रेक फेस्ट जाखांबायमोन नामा नोंथाङा?
अ आङो ओ दासो खालामखांबाय नोंथां ओ फुंनि ब्रेकफास्टखौ आङो खालामखांबाय औ।
अ नोंथांना खबरफ्रा माबायदि?
अ दासान्दिथ' खबरा मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
ओ ओ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा एबा टपिकसो लाना फैनो हा फैदोंमोन। नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
अ सावरायनो हागोन नोंथांखौ औ आं दाथ' ओरैनोसो दङ' सावरायजागोन दे।
औ, नोंथाङा होमबा एसे दाद ओ थालिर बिफांनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? थालिर बिफाङा जेनेबा जोंनि ओ मा मा बाय मा मायाव बाहायनाय जायो बा थालिर बिफाङा मा मा होयो जोङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जागोन दे नोंथां। ओ बिदिब्ला आङो ओ फोरमायनानै होनोसै
औ।
अ थालिर बिफां होननानै बुङोब्लाथ' नों थां ओ थालिर बिफाङा जाबाय ओ मोनसे जाथोसे रोखोमनि मोनसे बिफां ओ
औ।
जायखौ जायखौ जोङो ओ गोबां ओ माखासे मुलाम्फानि थाखाय ओ सुबुं माहारिया बेखौ गायनाय जायो आरो। थालिर बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो थालिर बिफांनिफ्राय ओ जोंनि ओ सुबुंफोरा जिउ खांनायाव गोबां माख खासे आयदाफोरावनो ओ थालिर बिफांखौ बाहायनाय जायो आरो। दा थालिर बिफां होननानै बुङोब्ला ओ थालिर बिफाङा माखासे फिथाइ होयो आरो ओ जाय फिथाइखौ ओ जोंनि सुबुं माहारिया ओ जायो आरो। आरो बिनि फिथाइखौ ओ जोंनि सुबुं माहारिया माखासे ओ फुजा होनाय बेफोरावबो आं बाहायनाय नुयो आरो। बेजों लोगोसे थालिर बिफां होननानै बुङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिया थालिर बिफांनिफ्राय ओ गोबां माख खासे ओ आयदा एबा माखासे थासारियाव जों हेफाजाब मोनो एबा बाहायो आरो आङो आथिखालाव ओ नुनो मोनबावदोंस थालिर बिफां जे बे थालेर बिफां बिफांखौ ओ माखासे ओ सुबुंफोरा ओ गोबां गुवार गुवार गायनानै फालांगि खालामनाय आरो थालिर बिफांनि फालांगि खालामनानै ओ गावखौनो सासे राफोद फालांगिगिरि महरै सिनायथि होनो हादों होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो। थालिर बिफांनि आबाद मावनानै। थालिर बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो थालिर बिफ फांनिफ्राय जोंनि सुबुं माहारिया गिबियावनो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय ओ थालिर बिफांखौ फालांगि खालामनानै ओ आबाद मावनानै फालांगि खालामनानै ओ रांखावरि आरजिनानै ओ गावनि न'खरखौ जों सुंथानो हायो आरो आरो जोङो नैथियाव बुंनो थाङोब्ला थालिर बिफां थालिर बिफां फिथाइखौ मोनो आरो जोङो बे थालिर फिथाइ बे थालिर फिथाइख खौ जोङो ओ ओ जानानै एबा जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो आरो जों थालिर फिथाइ बे थालिर फिथाइनिफ्राय ओ माखासे भिटामिन बे भिटामिनखौ मोननो हायो आरो ओ जायनि थाखाय जोंनि देहायाव ओ ओ मा होनो ओ जायोब्ला जोङो भिटामिन मोनो आरो आरो जोंनि देहाया ओ गोग्गो जायो आरो आरो बेनिफ्राय ओ बुंनो थाङोब्लादा ओ बे थालिर फिथाइनि मैखुन बे मैखुनखौबो ओ जोंनि मा खासे सुबुंफोरा ओ माखासे बेराम आजारफोरनि थाखाय मुलि बानायनाय बे मुलि बानायनाय बाहायनाय जायो आरो आरो मुनि मुलि बानायनायनि अनगायैबो जे थालिर मैखुन बेखौ ओ जोंनि ओ बर'फोरा ओंख्रि जानाय ओ मैगं महरैबो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओंख्रि जानाय होननायखाय आं दासो गोसोखांबावदों दि ओ थालिर फिथाइ थालिर फिथाइया गोबां रोखोमनि दङ जे ओंख्रि जाग्रा मोनसे ओ फिफां ओ थालिर बेबो रोख‌-रोखोमसे दं आरो जायनि फिथाइखौ जोङो ओ ओंख्रि जायो आरो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला ओ थालिर फिथाइ बेखौ ओ जोंनि सुबुं माहारिया माखासे मान बावनाय फुजा होनाय ओ बेफोरावबो बाहायो आरो आरो बेजों लोगोसे ओ थालिर ओ बिफांनि जे बै सिंनि बिथ'राय जे जायखौ होनो थालिर फस्ला बेखौबो जोंनि ओबर'फोरा ओ ओंख्रि जानाय बे ओंख्रि जानायाव बे थालिर फस्लाखौ ओ बाहायो आरो बेजों लोगोसे आं दानि आथिखालनि ओ दखान सहर हाथथाय बाजाराव जे थालिर ओ फस्ला बेखौ जे ओ माखासे बर' आइजोफोरा बेफोर खौ ओ फाननानै फालांगि खालामनानै रां आरजिनाय बेखौबो आं नुनो मोनदों आरो थालाय फस्ला होननानै बुङोबाथ' जोंनि बर'फोरनि ओ एंगार हायै मोनसे ओंख्रि होननानै बुंजायो जेराव जोङो बैसागो फोरबोआव बेखौ ओ अमा एबा बेदरफोरजों एवनानै जायो आरो ओ आरो बेखौ ओ आरो थालिर बिफांनि बिलाइ बे थालिर बिफांनि बिलाइखौबो जोंनि बर'फ्रा गोबां रोखोमाव बाहायोमोन जे गोदो गोदायनि दिनाव दे ओ जों जोंनि बे ओ माख जायगाफोराव जे ओ माखासे हाबा हुखा बस स्रादु बेफोराव जे जोङो थालिर बिलाइ बे बिलाइखौ सायनासालि बानायनायाव जों नुनो मोनोमोन। बै समाव जे दानि बादि ओ टेेन्ट हाउस माखासे सिक्रिन बेफोरबायदिया गैयामोन जायनि जाहोनाव जोङो ओ जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ थालिर बिलाइ बे थालिर बिलाइनि सायनासालि बानायनाय बे सायनासालि बानायनायाव बे थालिर बिलाइ बे थालिर बिलाइखौ बाहायोमोन आरो बेखौ आं नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे ओ आं मिनथिनो मोनबावदोंदि थालिर बिफांनि जे बिखं बे थालिर बिफांनि बिखंखौ ओ बर' फोरा माखासे बै ओ गोदोनि समाव जे ओ ओ माखासे मोनसे ओ ओंख्रि लाग्रा एबा खाजि लाग्रा बैफोर खौ लायखं खुनानै बाहायनाय जायोमोन जायखौ जों बैसागो बोथोराव ओ खाना जायो एबा फिकनिक जायोब्ला ओ बेदर खाजि लानाय बेफोराव बे थालिर बिखुं बे बिखुंखौ बाहायनाय जायो आरो। ओ बुंनो थाङोबा थालिर ओ बि फांनिफ्राय जोंनि ओ सुबुं माहारिया गोबां रोखोमै हेफाजाब मोनो एबा थालिर बिफांखौ गोबां रोखोमाव बाहायो आरो जायनि जाहोनाव आथिखालथ' बां जि बिगा जिबा बिगा गाहाम ओ थालिर बिफांनि आबाद मावनानै ओ रां खामायनानै सासे गावखौनो राफोद फालांगिरि ओ महरै सिनायथि होनो हानाय बेखौथ' आं आथिखाल नुनो मोनदों आरो। दा आङो नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुगैदों दि दे थालिर बिफांनिफ्राय ओ ओनो मा मा रोखोमै जोंनि सुबुं माहारिया हेफाजाब मोनो एबा जों थालिर बिफांखौ अबे अबे थासारियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङानो फ्रायखौ बुंलांखाबाय थालिर फिफांजों ओ मा मा बाहायनाय जायो एबा मा मा मुलाम्फा मोननो हायो ओ थालेर फिफांखौ जोङो बेबायदि थालिर फिफांनिफाय जों गोबां माने ओ थालिर फिफाङाथ' गोबां रोखोमनि ओ दं नङा होमबा नोंथां जेरै बेलेग बेलेग जेरै थालिर ओंख्रि जाग्रा होनो जेनबा आथिया थालिर जेरै थालिर ओरैनो जाग्रा जेनबा नामफोरखौथ' मिनथिलाय लाङा नङा नोंथां ओंखायनो थालिरफोरा माने नामफोरा गोबां दं आरो ना नोंथां ओ जोङो बेलेग बेलेग ओ फिसा जाथ थायो गिदिर-गिदिर जाथ थायो। ओंख्रि जाग्राया बेलेग ओ जों बेखौहाय नोंथां होननाय बायदिनो गोबां माने सुबुं माहारिफ्रा बेबिदनो गावसिनि ओ बारिफ्राव एबा न'फोराव गायनानै गोबां बिदिनो थालिर बागान एबा बेबायदि खालामनानै गोबां माने
औ
रां आरजिनाय एबा नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो आं नुनो मोन दि जों जिथु गय बागान बानायो जिथु बेयाव थालिरखौ गायनानै होयो गायनानै होयोब्ला जोंहा दै मोनगोन होननानै एबा हासार मोनगोन होननानै जोङो बे गायना मानो होनोब्ला थालिरा गिसियैनो थाबाय थायो ओंखायनो बेनिफ्राय माने आ ओ बेफोर ग' दंफां लाइफां एबा गयफोरा मोजां जायो। बेनिफ्राय आरो थालिरजों गोबां
खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जेरै नोंथां होननायबायदिनो ओ थालिर बिगुरजों बेबायदिनो हखााफोराव गोबां खामानिफोर मावोमोन जेरै ओंखामनाय बेदिनो हेबनानै।
औ
औ
गोबां माने खामानिफोराव बायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नङा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
लानानै दासिम बाहायबोगासिनो आरो थालिरखौथ' दा बाहायखायो नङा होमबा जोङो बेबायदिनो बेदर दान नायनो
औ नंगौ नोंथां बाहायो।
बायदिनो गावनि हाबा हुखाफ्राव बाहायो आरो। आरो नोंथांनि बदिनो जेरै थालिर थालिर फिथाइफोरखौ जेरै फुजा होनाय गोबां माबा माबिफोराव बाहायनाय। जों नुनो मोनदों थालिरा जोंनि थाखाय जोबोद माने गोनांथि थालिरा जों थालिरखौ जों जायोब्ला जोंहा गोबां ने भिटामिन मोनो जों बेनिफ्राय जों प्रटिनफोरखौ जों मोननो हायो जोङो थालिर
औ औ।
जोङो दै जायोब्लाा जोंनि देहायाव माने सोलायनाय फैयो जोंहा। माने थाजिमैगं थागोन आरो बेहाय आरो नोंथां होनखाबाय बेखौबो। जेरै जोङो थालिर बेफ्राय जों थालिर फस्ला थालिर फस्लाखौ जोङो। ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथां ायेर फस्लाया जेरै जोङो। थालिरनि सिं दानफायनानै जोङो। बिगुरखौ जिरनानै सिङाव जोङो बेबायदि गुफुर गुफुर थायो बेखौहाय जोङो। सिंनि बैखौहाय जोङो हाननानै जोङो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि। फफ्राव जोङो होनानै जों जानायखौ जों नुनो मोनो एबा जोंनि।
औ औ।
बेदरफ्रावबो जों होनानै जों जानो हायो मानो होनोब्ला थालिर फस्लायावबो जोोबद गोथार। गोथा जायो।
औ।
आरो बेबायदिनो आरोना। गोबां माने आरो बिदिनो। थालिरनिफ्राय जोङो खारै मोनननायखौ जों नुनो मोनो। नो थालिरखौहाय थालिर फसानि बिगुर जिरनानै बेिट पस्थानिफ्रायनो जोङो। खारै बरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बिदिनो सावनानै। एबा बिनिफ्राय मानानैनो खारै बनाय आरो नोंथां बुंनो थाङो
नंगौ नोंथां।
जेब्लाथ' अख गो थ नदां जोंहाथ' दायो समावो जा फैबाय। आङो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नों नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आनिफ्राय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला जोंहा दिनैनि सम सावरायनाय बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे।
औ जागोन दे नोंथां।